हालौ
अ हालौ
औ औ मोना बिलिनि हाम लायनाय बारहर बारसिनाय थाबाय
नोंथांनिसिमबो एखे बाथ्राखोनो फोरमायह रफिननाय थाबाय। दिनै नैबे समाव आङो नोंथांजों बाख्रिनि सोमोन्दै रायज्लायनो नागिरदों बाख्रि। बान्दार माइ बाख्रि। आं बिनि सोमोन्दै ससेहै सुंद'है आं फोरमायना होनो बाख्रि होन होननानै बुङोब्ला जेराव जोङो जोंनि आबादखौ हानानै ओ जि माइ खोलाबनानै जोङो दोनो जेराव जों ज' खालामनानै जुथुमसे खालामनानै दोनो आरो बे दोननाय जायगाखौनो बाख्रि होननानै बुंनाय जायो। बे बाख्रिखौ जोङो जेब्ला माइखौ हायो दुब्लिनिफ्राय लानानै फैयो नाखांनानै मानानै बेबायदिनो बाख्रियाव जोङो माइखौ सोयो आरो बेनो बाख्रि आरो जोंहा बेबायदिनो रोखोमसे बाख्रिफोर थायो जेरावनो अनेक अनेक बायदि बायदि बुस्थुफोर सोनो हानाय जायगा एबा न' बेखौनो बाख्रि होननानै बुङो जेरैहाय बे जों दा रायलायनाया जाबाय माइ माइ बाख्रि आरो जोंहा बेबायदिनो बायदि बायदि थानो हागौ फिथाइ सामथाइनि बाख्रि थानो हागौ जोंहा गोबां बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओ बेबायदि गम बाख्रि थानो हागौ बेबायदिनो बै मा होनो बेसरफोर बाख्रि थानो हागौ बिदि आरो बेखौनो ओ बाख्रि होननानै बुङो दा नों नोंथाङा बाख्रिनि सोमोन्दै एसे फोर फोरमायब्ला माबायदिहै नोंथाङा बुंनो नागिरदों बेखौ बुंब्ला मोजां जागोन बे समाव बुंनो हायोब्ला बाख्रिनि सोमोन्दै नोंथाङाबो बुंदो दे ।
औ धन्यबाद बे मोजां समखौ होनायनि थाखाय दा नैबे समाव आं बुंनो ला ला लादों दों आ ख्रि
ना लाय
ओ बाख्रिखौ सुफुंनाय टाइमाव माइ जेब्ला माइखौ मोनो ओ अब्ला जोङो दुब्लिनिफ्राय माइखौ ओ हानानै ना आरो बिनि उनाव हानायनि उनाव हाखांनायनि उनाव नानानै नानायनि उनावहाय जोङो न'आवहाय लाङो न'आव लांनानै बिनि उनावहाय सानदुंआव फोराननानै बेखौहाय जोङो बाख्रियावहाय सोनाय जायो आरो बाख्रिखौ बाख्रिखौ बानायनो थाखाय जोंनो मा मा नांगौ बेनि बिसय आं मोननैसो बुंना होनो बाख्रिखौ जों गोदो गोदायनिफ्राय नायोब्ला बाख्रिखौ जों नुयोमोन औवाखौ ओ खामि दाननानै बेखौ राउन्ड राउन्ड राउन्ड बेंनानै आरो बिनि सायावहाय हाजों लिरथेनानै बिखौ बानायनाय जायोमोन । आरो आरो सायावहाय ओ थोरिफोरखौ होनाय जों नुयोमोन । नाथाय दिनै दिनैनि समाव बिखौ जों नायोब्ला बाख्रिखौ ओ बायदि बायदि रोखोमनि बानायो । जेरैहाय ओ बाख्रिनि उवाला सिगाङाव बेरानि जायोमोन नाथाय दानि जुगाव बेखौ काटजों बानायनाय जायो दंफांखौ हानानै बानायनाय काटजों बानायनाय जायो । आरो थोरिनि जायगायावहाय थोरि खुुमनि जायगायावहाय बि खौ थिं होनाय जायो आरो गुदियावहाय खुन्थाखौ सिगाङाव ओ गोबाङानो खैरो दंफांजों बानायोमोन माने बे दंफाङा गोबौ जोरोमोन नाथाय नैबे दिनै समाव बेखौ बे खुन्थाखौ सिमेन्ट बालि इटा ओ सिमेन्ट बालि अन्थाइ रड बायदिसिनाजों मिक्स खालामनानै बेखौहाय खुन्थाखौ लुफुंनाय जायो आरो आरो गोबां रोखोम रोखोमनि बानायनो हायो आरो जे बाख्रिखौ बानायोब्ला बेखौ गासैथिं नोजोर होनानै जेब्ला बाख्रियाव माइखौ सोगोन अब्ला माइआ सिदोब सिदोब जायैनि बेयावहाय गोरान कादजों बा
बस्था लानानै बनायनाय जायो आरो माइ बाख ख्रिखौ बानायोब्ला बेखौ हायावहाय डाइरेक्ट बानायनाय जाया बेखौ हानि गोजौआवहाय बानायनाय जायो । ओ आङो नैबेखिनिखौ आं बुंनानै दा नोंथांनो गथायनो जाबाय नोंथाङा मा बुंबावो बिनि बिखय
जोबोर मोजां जादों जेबायदिहै नोंथाङा बुंबाय जे बाख्रिखौ माजों बनायो बेफोरनि माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायना होबाय नंगौ गोदो गोदाय मानसिफोरा औवाजों खामि गोबा गोबा सैनानै बेखौ गुल मेरायनानै थावख्रि बायदि गोथौ बेबायदि दुलि होननानैबो बुंनाय जायोमोन बेयाव माइखौ सोनानै दोनोमोन आरो गोबां बेबायनो सोरबा गोनां मानसिफोरा बाख्रि न बानायखायोमोन जेराव दरजा थायो । मानसि सासेल हाबलांजागोन माइखौ सोनानै दोनगोन आरो बेनिफ्रायनो सम जायोब्ला ओ दिहुन दिहुन ओ माइखौ सौनानै जायो बिदिनो एसे एसे एसे बुथुमनानै बे बाख्रि सिङाव सोना दोनजोबोमोन आरो आरो बेखौनो बाख्रि होननानै जोङो मिथिनो हायो आरो बेबायदिहै आथिखालाव बाख्रिखौ जोंफोरो नायोब्ला एसेबां बेबायदिहै नुनो मोना मानो होनोबा दिनै बे आधुनिक बे गोदान जौगाथाय मुग गायाव बे बाख्रिफोरा एसे मदार्न जालांदों माने मोनसे गोदान मुगानि बायदि जालांदों सोरबाया बस्थायावबो सोनानै दोनो बस्थायावबो सोनानै जाबनानै दोनो आरो गोबाङा दाबो बाहायो खिन्थु बा बुस्थुआ डेभ्लप जाबाय माने गोजौआव थांबाय बेबायदि पाक्कानि ओ नफोरखौ बानायनानै बे सिङावबो माइखो खुलिनानै दोनो आरो नांगौआव जाब्लानो बिनिफ्राय दिहुननानै माइखौ सौनानै जायो बेबायदि आरो दिनै जों मिथिबाय बाख्रिया मा बुस्थु जोङो बुजिनो हाबाय बाख्रिखौ माबायदि बानायनाय जायो आरो बेबायदि जों रोखोमसे बाख्रिखौबो नायबाय गोबां बेबायदि बाख्रिफोर थायो आरो जिथु सोदोब बाख्रि बे जोंनि बर'नि बाथ्रा राव जेराव बुस्थुफोरखौ स्टर खालामो इंलिसावब्ला जेखौ ओ दोनथुमो आरो बे दोनथुम थुमनाय जायगाखौनो जोङो बाख्रि होननानै बुङो बिदिनो जों मिथिनो हाबाय दिनै माइ बाख्रिखो जोङो राय्लायबाय आरो बे माइ बाख्रिखो बेबायदिहै जोङो आरो बेसेबां गोलाव खालामला होननानै सानो सानबाय मानो होनब्ला जोंहा माइ बाख्रिनि सोमोन्दै बेबायदि गोलाव आरो बुंनांगौ दंबावो होननानै आं सानाखै आरो जुदि नोंथाङा दोङोब्ला बुंनो हागोन जुदि गैयाब्ला जों बे समावनो बाख्रिनि सोमोन्दैखौ जों फोजोबनोसै
ओ बाख्रिनि सोमोन्दैथ एसेबां गैया अब्लाबो एसे आरो एसे बुंबावनो सानबाय बाख्रिया बेराफारसेथिं नायनो थांब्ला जोबोद गोनांथि आरो बाख्रियावहाय जोङो मोजाङै सटर खालामनानै मोजांहै जोङो लाखिनानै दोननो हायो जाहाथे बेखौ एन्जरफ्रा अरसिया आरो एन्जरा अरसि बस्थाफ्राव दोनोब्ला एन्जरा अरसिनानै बे बुस्थुआ हायावहाय गोलैजोबो आरो गोलैनानै आरो बेयो नस्थ जायो दा बेखायनो नस्थ जानायनि बासायनो थाखाय बेखौहाय बाख्रियावहाय सोनानै दोननाय जायो स बाख्रि बाख्रिखो जोंनो मानो नांगौ होनोब्ला बेनो अखानिफ्राय बास सायनो सेरखाय बेरखाय खाइ जानायनिफ्राय बासायनो लेथ्रा जानायनिफ्राय बासायनो थाखाय बाख्रिखौ दोननाय जायो आरो बाख्रिखौ होनोब्ला ओ जाय दानि जुगाव नायनो थाङोब्ला जायफोरा ओ साख साकरिफोर मावो बिसोरनियावहाय बेखौ नुनो मोना जायफोरा आबादारि बा खेथि माइ खेथि खालामो बिथांमोननि नखरफ्रावहाय जों नायोब्ला जोङो नुनो मोनो नाथाय जोंनि बे बर' गामि गामिफोर नायोब्ला एसे एनै गैयाब्लाबो ओ ब्रैजिबा ब्रै दजि बाहागोफोरनियाव गोदोथ गोबां थायोमोन नाथाय दानि समावहाय एसे खम जालांदों मानो होनोब्ला ओ बाहेराव जब मावनाय मानसिफोरा साख्रि मावनायफोरा माइ खेथि खालामा आरो बिसोर सटर खालाम आरो बिसोर बायनानैसो ओ जिउखौ खुंलाङो बायना जानानै नाथाय जों गामि गामिनिखौ नायोब्ला गामिनि मानसिफ्रा खेथि खालामो आरो खेथि खालामनानैजोंनो नखरखौ सालायो माइखो दोनथुम सिगोन बाख्रियाव आरो गोनांथि जायोब्ला माब्लाबा ओ रांखावरिनि गोनांथि जायोब्ला बेफोरो बे माइखौनो दिहुननानै इसे इसे दिहुननानै बेखौ फाननानै आरो बेजोंनो गावनि नखरखौ सालाय लाङो आरो बे बिनि ओंखायनो बे बाख्रिया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां थिबो आरो बेखौ गैयालाफानो आरो थाखा फैसा दंखायोब्ला बेखौ गैयाब्लाबो माइखौ डाइरेक्टहाय बायनानै लानो हायो ओ दिनै बे बाख्रिनि सोमोन्दै सावरायनानै मोजां मोनदों मानो होनोब्ला बेफोरनि बाथ्राखौ जोङो एसेबां सावरायनाय जाया नाथाय दिनै नैबे समावहाय जोङो सावरायदों ओ नोंथाङा नोंथाङा माबायदि मोनदों बे बा ख्रिनि सोमोन्दै सावरायनानै
जोबोद जोबोद मोजां जेबायदिहै नोंथाङा गुवारैहै बेखेवनानै होबाय बेयो गोबां गोनांथि आरो जेबायदि ओ बुंनांगौमोन बे बेबायदियैनो बुंदों आरो गोबां बेबायदिनो थाखोमानानै थानाय बाख्रिनि सोमोन्दै गुवारै बेखेवना होनायनि थाखाय नोंथांखौबो हामबाय होननानै बुंदों बे समाव जोङो बुजिबाय गासैथिंखौबो जों नायबाय आरो दिनै जों बाख्रिनि सोमोन्दै जों मोजाङै सोलोंबाय । आरो बे नोंथाङाबो सोलोंबाय होननानै आं आसा खालामबाय आरो जों बे समावनो बे जोंनि रायलायनायखौ दोन्थ'नो होननानै सानबाय ना मा होनो? औ दे होमबा हामबायसै थेंक इउ भेरि माच ।